हेल' अ खोनादों ना?
औ औ खोनादों
औ गोजोन फुंबिलिनि गोजोन हामलायहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ आंनिफ्रायबो नोंथांनिसिम गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय।
औ दा जों जाखांफुंनाय लाइमोनफोरनि बागै माने एसे सावरायनो लादों आरो ना माने दा लाइमोनफोरा माबायदि थासारियाव सोलिगासिनो माबायदि आवगायदों माबायदि। फावसायना माने उनाव। दं सोरबायदिया बेफो। बेफोरनि बागै रायलायनो सानदों आरो ना।
खोब मोजां नोंथां। लाइमोनफोरनि बागै सावरायनो सानदों नङा होमब्ला आजों लोगोसे। ओ बिनि थाखाय गोजोननाय मोनदों। आ।
औ औ।
औ बे सम आरो बैसोखौ। जेराव जोङो। दासिम जों बैसोखौ। खौ लानानै बे गेजेरावनो ओ नोंथाङा गोबां माने ओ सो सोलोंथाइ एबा आखु बायदि गाससिखौबो नोंथाङा बे समाव मोननो हायो नाथाय बे समाव नोंथाङा। बे लाइमोन बैसोआव जुदि नोंथाङा गावनि नोजोरखौ। गावनि थांखिखौ नायनानै गाव माने ओ। आवगायलांनो हायो।
औ।
बेखायनो आं बेखौ मोजाङै फोरमायहरनो सानदों। जि गावनि। ओ लाइमोन बैसोआव जि मावनांगौ। बे नोंनि माने उन समनि माने नोंनि ओ।
गोबां सोलोंथाइ मोननो हायो आरो गोबां।
औ। औ।
बेखिनिखौनो आं बुंथनाय जाबाय गुसङै।
औ नोंथाङा दा लाइमोनफोरादि माने द्राग्स बिरि सिग्रेट माने हौवाफोरबो हिनजावफोरबो गोबाङानो बाहायो गाज्रि बेसाद बेफोरखौ होबथानायनि मायबा मोनसे राला राहा लामा नुहरो नामा।
बेखौ होबथानायनि राहा लामाया बियो। गावनि सायावसो थागोन बेखौ जों माब्लाबाबो गुबुननि माने आन आन्दाराव माब्लाबाबो बेखौ मानोना जागोन बेखौ साननानै लानाङा आरो बेखौ आरो गुबुना खौ होबथानायनि जेबो माबाबो गैखाया बेयाव प्रजेक्ट
द थागोन ।
औ।
बेखौथ आरो गुबुनाबो
औ।
औ। समाजाव माने लाइमोनफोरखौ माने मोजांनिसाय मोजां औ खोनादोंना? हेलौ। खोनादोंना? खोनादोंना? हेलौ औ खोनादोंना? हेल। खोनादोंना?
औ।
औ खोनादोंना? हेल।
खोनादोना?
औ आं खोनादों ।नोंथाङा खोनादों ना?
हेलौ औ खोनादोंना?
औ आं खोनादों।
अ अ आंबो। खिनिखौनो गुसुङै औ बेखिनिखौल बुसुङै नो औ औ खोनादों
औ
औ बेखिनिखौनो गुसुङै फोरमायहरबाय आं नो
औ आरो जेनेबा बे लाइमोनफोरखौ माने मोजांनिसाय साबसिन खालामनो थाखाय माने जों समाजाव मा खामानि मावबा मोजां जागोन बायदि नोंथांनि बायदिब्ला?
अ
औ मोजांनि थाखाय
मोजांनि थाखाय बुङोब्ला जोंहा गिबियावनो जोंहा ओ गाव सोलोंथाइ मोजां लाग्रोनाया मोजां जागोन
औ
सो औ सोलोंथाइ लाग्रोनाया मोजां जागोन आरो गोबां मोजां मोजां बाथ्रा खोथा ओ रायलायनाय फोरखौबो ओ लाबोनाया मोजां जागोन ओ जेराव ओ गाज्रि बायदिसिना जानाय मुवा एबा राय्लायनाय बिनि ओ गोजानाव थानो नाजानांगोन नोंथाङा जेब्लायबो नोंथाङा फकस खालामनांगोन मोजां रायज्लायनाय मोजां जानाय लोंनाय आरो ओ फरायनाय सोलोंथाइ थाय बेफोरनि बागै नों नोंथाङा माने बिनि सायाव बांसिन नोजोर लाखिनांगोन ओरैनो गाज्रियाव थायोब्लाथ माने नों नोंथाङा मोजाङाव फैफिननाया माने जों नुहुरनायाव गाज्रि आरो
औ नोंथांनि बायदिब्ला
औ
नोंथांनि बायदिब्ला माने गावखौ सिगां फोजोबस्रांनांगोन माने फोसाबस्रांनांगोन गियान लाग्रोनांगोन बिनि उनाव जों माने गुबुन खौ इसे सामलायनो हायो आरोना उन्दै उन्दै गथफोरखौ जों बुजायनो हायो स्कुल कलेजाव थां होनना नानै माने बोसोन होनो हायो बिथां गियान लाग्रोखांनायनि उनाव से नङा होमबा?
औ औ
औ बिमाफोरखौ जों बुजायनो हायो बिनि अनगायैबो जों माने मोजां मोजां स्कुल कलेज माने लाब हाबनानै गायसनफ बा मोजां जायो नङा होमबा
औ
उन्दैनिफ्रायनो माने फोसाबबासो लाइमोन समावबो इसे माने मानसिफोरा मोजां जाहैयो आरोना ।
मोजां जाहोयो नंगौ बुंनायाबो थार गासिबो सै थो गोजा
नुनाय बायदियावथ' दा जो जोंनि थासारियाव लाइमोनफोरा गोबाङानो मोजां लामाजों थांगासिनो बेखौ आं एसे माने आंनि साननायाव बिदि सानदों आरो ना
औ नुहुरनायाव माने नोंनि सायाव माने औ
गोदोथ' माने स्कुल कलेजबो गैयामोन माने गोदो फरायनाय फोराबो खममोन दानि जुगाव गोबां माने ह-हिनजावफोरखौथ' गोदो गोबां नादबना दोनोमोन माने हिनजावफोरखौ बांद्राय माने बिमा बिफाफोरा फराय होआमोन दानि दिनावथ' माने हिनजाव हौवा बिदि फाराग गैला माने गासिबो सोलोंथाइनि बिबानाव समान समानानो जौगाबाय होनबाबो जाजायो । समानानो दानि जुगावथ' ना? दानि थास सारिखौ नायबाथाय इसे माने मोजांसिनाव फैबाय होननो हायो ना नोंथां?
मोजांसिनाव गोबां मोजांसिनाव फैनो हादों मानो होनबा ओ जोंहा सोलोंथाइयाबो बांबाय नोङा होमबा? सोलोंथाइयाबो बांबाय आर रो गोबां गियानि ओ मानसिफोर माने फैनो हादों बिनि थाखायनो माने गोबां उन्दै उन्दै लाइमोनफोरखौबो माने फोरोंबोनो हानायखाय माने लाइमोन ओ सेंग्रा सिख्लाफोराबो माने गोबां बिदिनो गियान लानानै गावनि रोंगौथिखौ देखायलांनो हाद दों नालाय बिनि थाखाय एसे जौगानायाव फैदों आरो गोबाङानो जौगानायाव फैदों ।
औ नोंसोरनि ओनसोलाव माबायदि थासारि? दा माने लाइमोन फोरा
जोंनि ओनसोलाव बिदिनो ओ बुंनो थाङोब्लाथ' फ्राय मोजाङानो दङ जोंनि ओनसोलखि माने मोजाङानो मोजांखौ नुनो मोनदों मानो होनोबा गोबां माने गोरों गथ'फोरखौ नुनो मोनदों आरो बांसि नो बेखाय माने गाज्रिनिख्रुइ मोजांखौ आङो बांसिन नुनो मोनदों आरो
औ जोंनिथिंबो बुंनो थाङोब्ला जोबोर मोजां माने गामिफोराव जौ सेरेब बेफोर सावनायाबो बन्द । गामि फोराव बिदि गैया बेफोर बन्द खालामनायनि थाखाय माने गोदो उन्दै उन्दै निफायनो जौ माने जोमाय सेरेब लोङोमोन बिमा बिफायाबो लोंहोयोमोन दा बेफोरदि गैला आरो जौ जुवा लोंनाय बेफोरो गैया जोंनाव आरो लाइमोन आफाद दं बेफोरो माने सेंग्रा सिख्लाफोरा जोंना गथ'फोरखौ बुजायो गेम गेलेनाय फोरखौ बादाय होयो बिनि थाखाय जोंनाबो मोजां आरो
बेखौ नो सा आसा खालामोन
औ नोंथांनि फ्राय गोबां दिनि गोबां लाइमोनफोरनि बागै मिथिनाय जाबाय नोंजांजों सावरायनो मोननानै जोबोद गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय दिनिनि सावराय औ दिनिनि सावरायमालखौ जों बेखिनियावनो फोजोबथनोसै नामा नोंथां
औ दे दे